हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
खोनादोंना?
औ खोनादों
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां अ अ दान्दिसे सम होनो हागोन नामा आं बे बरफोरनि दाउ अमा बोरमा फिनायफोरनि खोथा सावरायनो सानदोंमोन
अ जागोन दे रायलाय जागोन
औ बरफोराथ माने गोदोनिफ्रायनो दाव अमा फिबोबाय थाखायो नालाय बेखौ आङो मिथिनो लुबैदों आरो नोंसिनिथिं माबायदि फियो जोंनिथिं माबायदि फियो नों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंसिनिथिं माबोरै फियो
अ जागोन दे नोंथां ओरैनो बुंनो थाङोब्ला दाउ मा दाउ अमा फिनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय ओरैनो गोदोनिफ दाउ अमा बर'फोरा जोंनि ओनसोलाव दाउ अमाखौनो थांनानै थानायनि गाहाय राहा लामा हिसाबै साननानै लाबोदों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय। बांसिनै अमा मोनफ्रोमबो नखरावहाय अमा फिनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे अमाजों लोगोसे अमाजों लोगोसे बोरमा बोरमाबो फिसिनाय जायो बेजों लोगोसे दाउ दाउआफ्राथ थ थाखायोआनो माखौ अमा फिनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय अमाखौ बांसिनै गुन्दैजों फिसिनाय जायो ओ गुन्दै गुन्दैजों लोगोसे सोरहाबा बांसिन माने माखासे खायसेहा मा खालामनाय जायो थास ओ थासनि माने माबाखौहाय बिलाइ आरो बिसंखौ लुनानै माबाजों लगायनानै गुन्दैजों लगायनानै होनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जुदि थास'जों लगायोबा अमायाबो माखासे अमाफ्रा साबसिनै जायो आदार बे लोगोसेयैनो ओ अमाखौ मा खालामनाय जायो गुन्दैया जाहाथे खमावनो जायो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलावहाय अमानि आदार हिसाबै थासखौ रुनानै गुन्दैजों लगायनानै होयो बेजों लोगोसे जनोङो बांसिनानो अमाखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय न'आव जानो फिसिनाय जाया बांसिनै नआव नआव जानो थाखाय बांसिनै जों फालांगि रांखान्थिनि सुबिदानि थाखाय जोङो बाजाराव फानहरनो थाखाय फिनाय जायो लोगोसेयैनो जायफोरा ओ गामि ओनसोलावहाय हाबा। हाबा हुखा माने माबा मोनसे ओ गिदिर प्रग्रामफोर खुंनायावहाय जोंनि ओनसोलाव बरफोरा अमाखौ बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो अमानि बाहायनाय अमानि बाहायनाया जोबोरैनो बर ओनसोलफोराव जोंनि ओनसोलफोराव जोबोरैनो बांसिनै बां बांगासिनो दं अमा नङाबानो जोंनि ओनसोलावहाय जेबो माने प्रग्रामखौनो नो हाया बा जाया होननानै बुंनो हायो जोंनि ओनसोलावाय बे लखेल दाउ लखेल दाउफोरा थ' सामफ्रोमबो सामफ्रामबो बर' नखराव थाखायोआनो ओ लकेल दाउखौ जोङो एक्सुेलि न'आव जानो थाखाय जोंनि ओनसोलाव नआव जानो थाखायबो फियो आरो माखासेखौ नानै आग्लायनायखौ बांसिन मानसिफोरा बाजारावहाय फाननानै बेजोंनो जा रां गावबा गाव बा गथफोरनि लेखा फरायनाय लेखा बायनाय बेफोर गासैबो खामानियावहाय बाहायनायखौ जों लोगोसेनो बोरमाखौबो बेबायदिनो बोरमाखौ फिनाय जायो बोरमाखौ मासेनिफ्राय मानै माथाम माब्रै बेबायदिनो जिथा नैजिथा बोरमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बोरमाया बुंनो थाङोब्ला आदारनि बेलायावबो एथबां जिंगासिनांगौ गैया जोंनि ओनसोलावहाय मानो
औ
बोरमाया गांसो जानानै थांनानै थाग्रा मोनसे जिब बिनि थाखायनो जो डायरेक्टलि बिनि थाखाय आदारनि एथबां ओ बेबस्था खालामनांगौ दरखार जाया डायरेक्टलि जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव बा फोथारावहाय बा माबायावहाय गांसो गोनां जायगायावहाय खानानै दोनहैबानो बियो गावनि जाग्राखौ गाव नानै लायो बेजों लोगोसे बोरमा फिसिनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव आरोबाव ओ माबा फिनाय जायो मोसौ मोसौबो फिनाय जायो मोसौखौ ओरै जोंनि ओनसोलावहाय हालेवनो थाखाय हालेवनो थाखायबो फिनाय जायो लोगोसेैनो गाइखेरनि थाखाय गाइखेरनि थाखाय फियो गाइखेरफ्राव गाइखेर जायफोरा बुरजा गाइखेर मोनो बेफोरो नआव साहा लोंनायाव बाहायो। लोगोसे साहाजों लोगोसे गथफोरनो गाइखेर जाहोनाय ओंखामजों जानाय बेजों लोगोसे पनिर बायदि बायदि बाहायनायावहाय गाइखेरखौ बाहायो आरो जायफोरा बुरजा गाइखेर मोनो बेफोर बिसोरो बाजाराव फाननानै बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनानै गावबा गावनि ओ थांनानै थानायनि राहाखौनिफ्रायनो दिरहुननानै लायो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलावहाय ए जिब जुनार फिनायनि मा मा जिब फियो आरो माबोरै फियो नोंथाङा खोनथानो हागोन ना?
औ औ नोंथां जेरै नों खोन्थादों जोंनिथिंबो बेबायद बिदिनो एखेनो अमाखौथ जोंना गासैबो फोरबो बा खामानि बा मायाबा मोनसे गिदिर माबा मोनसे एसे जाबोलाथ' नांगौ जाखायो नालाय जोंना बर'आव अमा गैयाबानो सोलियै सोलिया होननाय बायदि। जोंना गोदोनिफ्रायनो जारिमिन बायद थियै नांबोखागौ नालाय अमाखौ दा बेफोरनि थाखायबो फियो आरो सोरबाया फालांगि खालामनोबो फियो जेरै सोरहाबा सोरहाबा गिदिर गिदिर फाराम थायो बिसोरो दाना माबा माबि लाबोनानै होफैयो बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो जोंनिथिं फारामखौ आं बारा नायाखै नायनाया गंनै गंथाम नुफेरबाय आरो बेबायदिनो अमा फिनाय आरो बोरमा फारामबो आरो दाउ हांसोआथ थाखाबायानोसै। नै दाखालिसो जोंना सासे लोगोआ हांसो फाराम बानायदों बियो हांसो ओरैबायदि खालामदों बियो बोरमा खौ गोजौआव ओरै फख्रि फुख्रिनि सायाव बोरमा थाग्रा गन्द्रा बा गग्रा बानायनानै ओमफ्राय गाहायाव ना होदों बेयो फुख्रियाव। बेबायदिनो गोबां गोदान गोदान खालामनाय बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंसोरनिथिं नोंथां बे बेबायदि फारामफोरखौ बानायोना बानाया दाथ' सरखाराराबो सुबिदा होदों नालाय दा नोंथांमोननिथिं बिदि फार्मफोरखौ बानायनाय जादों ना जायाखै? बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
मोजाङौ खोनायाखै नोंथां
औ माने आं बुंदों दाथ' सरखाराराबो अमा फार्म बानायनायनि मानि स्किम होदों नालाय दा नोंथांमोननि थिं बेफोरबायदि अमा फाराम बानायदों नामा होननानै
औ नोंथां बे जोंनि ओनसोलावहाय खायसेहा गोदोनिफ्रायनो माखासे मानसिफ्रा जिब जुनारजों सोनारग्रा मानसिफोर दं जायफोरा माने जिब जुनारखौहाय गावनि माने थांनानै थानायनि राहा होननानै साननानै गोबां माने ट्रेनिंनि ट्रेनिं लानानै बायहेरायावहाय ट्रेनिं लानानै जोंनि ओनसोलावहाय माखासे मानसिफोरा बिदिनो अमानि माखासे फार्म बानाय नु मोन बिदिनो सेजौथा नैजौथा अमानि फार्म बानायनानै गोबां रां आरजिनो हादों आरो माने गोबां माने गाव ससे जाफुंसार माने अमा फिसिगिरि हिसाबै गावखौनो माने माने सिनायथि होनो हादों गोबां मानसिफ्रा बेजों अमा बेवहाया फिनाय ना फिसिनानैबो जाफुंसार जानो हादों बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय मोसौ फिसिनाय मोसौ फिसिनानैबो गोबां मोसौै फार्मबो दंङ मोसौ फिसिनानैबो जाफुंसार जानो हादों आरो मोसौ फिसिनाय माने गाइखेरनि थाखाय मोसौ फिसिनानै गाइखेरखौ फाननानै सानसेयावनो सानसेयावनो सेजौ लिटार ब्रैजौ लिटार गायखेर बेखौ माने बायहे बा रायलायनांगौ बाथ्राया जादों जोंनि ओनसोलावहाय बोरमा बोरमानि फार्म बानायनानै गोबां जाफुंसार बांसिनै जाफुंसार जादों होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बोरमाया मोनसे इजि जायनि थाखाय जोंङो बयबो खालामनो हायो
नंगौ नंगौ नोंथां
गोबां जानाय आदार जिंगासिनांगौ गैया मोनसे फोथारावहाय माने हरनानै बाहरोबानो माने हरनानै दोनोबा बियो गावनि आदारखौ गाव दिहरुननानैलायो मा मा फिसिनायाव जोंङो आदारनि सायाव गोबां हाबसिनायाव बांसिनै जाफुंसारगोन जोंनि ओनसोलावहाय
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो बरफोराबो उम ना अमा दाउ फिसिनायाव जोबोर आवगायनो हाबायना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बेफोरखौ नुनानै बिराद गोग्गानाय आरो गोजोननाय मोनो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नों नि ओनसोलावबो बेबायदिजाफुंसारनाय मानसिफोर दं नामा
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो गावनो गावनि बिजनेस स्टार्ट खालामनो होननानै गोदान गोदान बिदिनो फार्म ट्राइ खालामनाय लोगोफोरानो बिदिनो साकसेसफुल जानाय ट्रेनिं लाना फैनानै जोबोर गोग्गानाय नुनो मोनो आरो बर'फोराबो जेरै सिगांनि बायदि जानो थाखायल' एबा मानिबा थाखायल' आ खामानिफोरनि थाखायल' बेफोरबायदिनि फियालासेनो गावनि न'खर संसारखौ मोजां खालाम खालामलांनो थाखाय गावनि बिजनेसखौ फेदेरनो थाखाय गोदान गोदान राहा लामा लादों दाउ अमा गोदोनि जोंनि फ्राय सोलिबोनाय जोंनि गोदोनि बर'नि कालसार सोलिबोनायखौनो फुवारना फेहेरनानै दा बेजोंनो न'खर संसार दानो हानायखौ नुनानै जोबोर गोग्गानाय नाङो आरोना नोंथां
आं नोंगौ नोंथां नोंगौ बिदिब्ला दिनैनि रायजलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दे खुलुमथ'नोसै नोंथां उनाव लोगो मोनबाय बगोन आरो दे नोंथां